हेलौ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना? अ फ्रि फ्रि
अ नोंथाङा फ्रि दोंबा दा दासान दि
अ दोङो दे नोंथां बुंजागोन
दा नोंथांमोनजों बोथारा माबायदि सोलिबोगासिनो नोंथां
जोंनिजायथ' एसे सानदुं दुंहांहां बेबायदि जादों आरो नोंथां मोननि जायमाबायसा
नोंथां जोंनि जा दा अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिगासिनो दं नोंथां सान्दुंबो
औ जोंनि जाय बेबादिनो अखाया एसे हानानै थांखांबाय आरो
औ दासो जोंनि जा आरो औ औ औ औ। दासो जोंनि जा अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिगासिनो दं नोंथां।
औ।
नोंथाङा फ्रिदोंबा खोनादोंबा नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांदो माने मागोनि बागै सावरायनो होननानै आंङो कल खालामबाय थादो नोंथां अ नोंथाङा फ्रि दोङोबा आं नोंथाङा फ्रि दोंबा होमबा आं होमबा सावरायलायनोसै
औ बुं नोंथाङा जागायग्रोदो होमबा ना
अह नोंथां दा जोङो मागो होमबा नोंथां जोंना मागो गो दमासि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ बेथ' बोसोराव खेबसेल'सो फैयो नङा होमबा नोंथां
इथ' मागो मागो दमासि होमबाथ' नोंथां
फैयो नोंथां बेहायथ' फिथाफोरबो जालायनाय‌ जायो नङा‌ होनबा‌ नोंथां। थां औ। ओरैनो नोंथांमोन जाय मा मा बायदि फिथा बानायो जेनेबा
औ नोंथां जोंनि जा बिदिनो फिथा बानायो होनबाथ' जों दा एनथाब बानायो बिदि थावनि फिथा होनना बुङो हारुम हारुमा होनना बुङो ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो जोबोद बेलेग बेलेग रोखमनि फिथा मोननो थाङो आरो ना नोंथां।
अ नोंथां जोंनिजायबो बेबादि बिदिनो एन्थाब एन्थाबफोरा सोलियो ओमफ्राय हुगुमा लावदुम फिथा बेफोरो आरो थावनिया बेफोरो सोलियो आरो नोंथां
अ दा नोंथां बिदिनो नोंसोरनि मागो माने मागोथ' बिदि फार्स्ट फार्स्ट दमासि निफ्रायनोथ' मागोबाथ' जोंनिथिं इतजा गाजा गोमजा जों मागोखौै हेगारहरनाय थाङो नङाहोमबा नोंथां
अ नोंथां एंगार हरो एक थारिक खालि एसे गोदोरफोरनि बोसोन लानाय जायो। जायो नोंथां बेबादि उन्दैफोरा गोदोर फोरनि बोसोन लानाय जाहैबाय
औ नोंथां बे एक थारिकाव जायो बे बेनि ओ सिगां ओ बिनि
मा होन्दो नोंथां मा होन्दो नोंथां? नोंथांनिया नेदा एसे खम नेट नोंथां नेटा प्रब्लेम होदों नोंथांनिया खोनायाखै नोंथां मा होन्दों बे ने नेटआ एसे प्रब्लेम होदों खोनादोंना नोंथां?
उम